हेलौ,
औ खोनादों औ खोनादों नोंथां औ खोनागासिनो आङो औ खोनादों आं खोनागासिनो।
हेल नोंथां औ औ खोनादों दासो नोंथां नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मा मोन नोंथां
औ बेबायदिनो जों एसे सावरायलायनो नागिरदों । जेरै जोंनि बर' हारिनि आंगो फोरबो आ माग गो दमासि नङाबा बैसागु आमथिसुवा, हाल जांख्रा बेफोरबायदिनो सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ फन हरनाय जाबाय ।
औ औ नोंथां औ
नोंथाङा आ मागो दमासि बिनि सोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा बेबायदिबा?
औ औ नोंथां हागोन नोंथां ओ बर'फ्रा जेरै मागो दमासिनाव फिथा, सौराइ जावना-ओ जानाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो औ सि थाव बानायनाय जायो एन्थाब फिथा जा बानायनाय जायो लाव ए हुगुमा होनो लावद दुमबो होनो बेखौ बे खौ जोदौआव बनायनाय जायो हयट'बा औइ फुकारफोरावबो बनायनाय जायो गेसफोराव। बेबायदिनो सिबिं ना औ औ लावदुम फिथाखो बेबायदिनो सि हो
मा ना बुंदोंमोन ना बिनि मुंखौ नोंथाङा हो? हुगुमाबो होनो नामा?
औ औ जोंनि जा हुगुमा फिथा होनो ।
ए जोंथ लावदुम होननासो मोनथियो
औ औ आलदा आलदा बुंनाय जायो आरोना
नंगौ।
औ औ औ
जा
औ औ औ औ औ नों थां
आं दिनैसो मिथिफेरबाय हुगुमा होनना बु
औ औ होनो जों बेबायदिनो औ बेखौ जेनेबा सिबिंफोरजोबो बनायनाय जायो हयथबा नालेंख नखरफोरजोंबो बानायनाय जायो नालेंखरजों बनायब्ला साबसिन जायो आरो ना। गोथावसिन जायो गोथाव मोनो औ औ बेबायदिनो फिथा सौराय ओ न'खर न'खर थांनानै बेबायदिनो आलासिफोर फैलायनाय जायो बेबायदिनो जालाय लायनाय जायो गामिफोराव बेबायदिनो थांथिङो गथ' गथायफोराबो बिबथिं हैनाय जायो जेनेबा फिथा सौराय ‌।नोंथांमोननि जाय बेबायदि बिबथिङा नामा नोंथां
औ बेबायदिनो बिबथिंनाया एसे खमिबाय दानि जुगावहा जोंनि ओनसोलाव नाथाय बैसागु बोथोरावसो बांसिन बिबथिंनाय जायो औ
थिंनाय जायो माने बेबायदि
नंगौ नोंथाङा जेरै सिगाङाव फोरमायलांबाय आ सौराय फिथा जायो होननानै
औ
सौराइ फिथाखौ मा था माइरंजों बानायोना ना माइब्रा माइरंजों बानायो नों
औ माइब्रा माइरंजों बनायो नोंथां सबाय माइब्रा माइरं बेबायदिनो बायदि बायदि होनांगौ आरो जि खुनु नालेंखरबो होबाबो नालेखर होबा साबसिन जायो नालेखर फिसा फिसा हानानै होनांगौ नोंथां। बेबायदिनो। बानायनाय जा
सौराय सौराय फिथा होनबा नोंथाङा बे खौ बुङाखै होनबा देनानै जों साजों जानाया?
औ बिदिबो खामनानै जाजायो आरो बेखौ एवनानैबो जाजायो सौरायखौ बेबायदि। नालेखर बायदिसिना होनानै औ औ मुगु मुगुबो होजायो।
बेबाय ओ बेखौ स सौराय होनना जोंनि ओनोलाव जोंनि ओनोलाव आ आखाइ होनना बुङो आखाइ।
औ अ आं आं दिनैसो खोनाफेरदों माने औ आखाइ औ।
आरैनि ओनसोलाव बेख खौ आखाइ होनना बुङो। बेबायदि नोंथाङा सिगाङाव फोरमायनायबादि बिदिनो ओ माइब्रा माइरंखौ दैयाव सोमना दोनो दसे ओमफ्राय दैयाव सोमनायनि उनाव बेखौ जों सारायाव ओ गुदुं खा खामो एवो आरोना एसे गुदुं जायो। औ एवनायनि उनाव थाव होआ जेबो होआ थावबो होआ आरोना।
थाव होननाय जाया औ औ। औ
औ थाव होनाय जा जाया बेबायदिनो गुदुं खामनानै बिबो एसे बेरो आरो ना बियो। उनाव बेखो। इरैनो खुगा बेबायदिनो गोरान गोरान गोराहैबो जायो। गथाहैबो आरो सौनानै। गुन्दै खामनानै। ओ फुङावहा साहाजों जल
औ औ औ औ।
फुंनि जामबुं जानाय बायदि बा। बेलासिफ्रावबो जानाय जायो। आजों।
औ औ। औ भेलागुरबो सावनाय जायो आरो मागोआव मागो दमासिआव औ।
हागुमा ना मा होनदोंमोन नोंथाङा?
भेलागुरबो सावनाय जायो नोंथां। मागोआव एक थारिखाव औ औ। सावा नामा नोंसोरनिजा नोंथां?
अ जोंनि ओनसोलावबो सावो। नोंथाङा बेनि औ बेनि ओंथिखौ मोनथिगौ नामा मानो जों बेलागुरखौ लुनानै मानो सावनाय जायो फुङावहाय?
अ बेखौ माने नोंथां आंथ' बारा मोनथिबाङा बेखौ नोंथां फुजा खालामनानै सावनाय जायो बेखौ आं थेवबाबो सावब्लाबो बेबायदि मिथिफेरा आरो ओंथिखौ ।नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आंबो बारा मोनथिया नाथाय आं एसे एसे मोनथिदों आरो आं खोन्थानाय
अ बेबायदि भेलागुर सावब्ला माने मोजां जायो आरो
औ बेमार आजारफोर सुवा सुतिफोरखौ दानलांनो होननानै बेखौ बेखौहाय माबानाय जायो आरो। सावनाय जायोनो बेबायदि होननानै मानसिफोरनियावबा
औ औ औ फोथानाय दं।
ओम आरो बेबायदिनो मागो दमासि दोंबाथ अ जोंनिया सिगांग्रो जोंनियाथ से थारिखयावसो जायोना।
औ औ। औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ।
हारिनि मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ जों जोंनि बर'फोरनि सिगां सानखालिनो जानायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोना सिगां खालिनो जायो। औ बेबायदिनो गु दमा दमासियाव जोङो बांसिनानो अमा बेदर दाउ बेदर खुमब्राजों हांसो दाउजोंस अनला औ नंगौ बेखौ जों सानाव बा मोनायाव जायो आरो बेलागुर न'आवनो ।
बांसिनानो मोनायाव खोनायो औ औ
ओम गान मेथाइ खनो बेबायदियैनो जोंहा जोंनि दोरोङारि जौ बानायनाय बेफोरखौ लोंनानै जों एसे रंजानानै उनखालि फुङावहाय सान ओंखारनायनि सि सिगाङावनो बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो ।
औ जौखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
जौ ग होनबाथ गुबैयै जोंनिया माथा माइरंनिबो बानायो । आरो माइब्रा माइरंनिबो बानायो नङा होमबा आरो जोसा माइरंनिबो बानाय होनाय जायो
औ औ नों
औ बेबायदिनो आं एसे नोंथां खौ फोरमायनो सानबाय ओ माथा माइरंखौ जों ओंखाम बायदि स सङो।
औ औ
ओंखाम बादि संनानै बे
औ प्लास्टिक एबा औ प्लास्ट एबा घामलाफोराव औ औ गुसु जाथो होननानै औ
गुसु जाथो होननानै सिगाङावहा फोरानो औ फोराननायनि उनावहायसो बेहाय एमाव थाइसे बा थाइनै जेसां होनांगौ औ बेखौ देनानै खामनानै मिक्स खामना मिलायनानै होयो आरो एमावखौ
अ नोंथाङा मिथिगोन नामा। ङा ओ एमावखौ मा मानिफ्राय बानायनाय जायो माबायदि बनायनाय जाय
औ आं एसे मोनथियो एसे मेन बा गुबैयै होमबाथ एमाव बिलाइ नोंथाङा सिनायगौ ना एमाव बिलाइखौ। औ एमाव बिलाइ ओनना बुङो बे एमाव बिलाइ गोरलै गोरलै एमाव बिलाइखौ खाना लाबोनानै माइरं गुन्दै। जों आरो मोनफा मोननैसो आरो बिलाइफोर होफादेरो आं बे बिलाइनि ना-मुंफोरखौ औ खुसेर बिलाइबो होयो नामा।
खुसेर बिलाइ होयो मोखोना बिबार होयो। बिलाइखौबो होयो औ।
फोरखौ ज लाबोनानै जहै। माइरंखौ देयो आरो ना।
औ औ औ नोंथां औ दिंखि औ।
उवालाव औ जोंनि ओनसोलाव बांसिन जों वाल।
औ औ औ औ जोंनि सा जोंनि ओनसोल जा औ-औवालखौनो बांसिन मोनो माने औवालआवनो बांसिन देननाय जायो।
औ उवालावबा हारसिं औ सासे मानसियानो मावजायो आरो उवाल। बा नाथाय दिंखियाव सानै मानसि नांगौ जायो आरोना। ओरै एरग्रा सासे सासेया सौग्रा आथिंजोंसो सौवो नालाय दिंखिखौ औ बेबादिनो। एमावखौ बानायनाय जायो ओमफ्राय बेखौ लारु लारु सानानै लारु खालामनानै दोनना होयो आरो फिसा फिसाहै। नोंगौ दै सास्रि नांगौ।
औ औ बेबायदिनो लाधु खालामनानै बेखौ सानदुङाव फोराननाय जायो आरोना नों थां
नंगौ सान्दुङाव फोरानो उनाव आ लदा लदा आ लारु खामबाय आ खामनानै आ बि दिनो खबायफोराव सो सोना दोननायखौ आं नुदों आरो ना।
औ खबायाव सोनानै जायो औ। औ
बेनि उनावहाय ओ बे एमावखौर थाइसेल' होबा मया बांसिन मोजां जायो होनना बुङो एमाव खम होबा जौआवहा जौआ गोदै जायो आरो नङाबा एमाव बां बांसिन होबा गोखा जायोनो जौआ औ बेखायनो एमाव बेखौ थाइसेल' नङाबा खालाबसेल' होयो खायफाथ'
औ औ औ। होयो औ।
होनानै सानब्रै बा हरब्रै हरबानि उनावनो बिदै जाबोयो आरो नंगौ बिदै ओंखारो नंगौ बिदैखौबो लोंङो आरो जौखौ जों बे ओंखाम बायदिखौ दै होनानै
ओ सेरेब सावनाय जायो औ आरो सेरेबबो सावनाय जायो ना औ औ औ औ औ
बिनि उनाव आरो आ बेबादि दैसा सोमना दोननानै हरसे दै सोमना दोननानै सेरेब बा जै जौगोरा होनना बुङो ना? औ बेबादि आगजुफोरावहा जों बेखौ सावनाय जायो। आं नुदों जोंनि न' नखराव सावनाय गोदो मालाबा मालाबा बोथोर बा ओ जोंनि रंजानाय फोरबोफोर फैबा मानेया जों न'आवहा आं संनाय नुदों आरो जौ गोरान संनायबो नुदों आं बेबायदि थाखो थाखो आगजुफोर होयो दे बेफोरो गामलाफोर बेखौ लागायो माने बेहाय बार हाबनो मोननो होआ। बार बार हाबनो हानाङा आरोना नङाबा लिक बार हाबबा गवा आरो माबाया हखवा हखजोंसो फैयो नालाय जौ जौ गोराना
औ औ औ सायाव दै होना होयो ना?
औ गोजौहा दै होनांगौ बेखौ गिलिर खालामना लाखिनांगौ। माने जौ दै होनायनि जाहोना जाबाय ओ बेहाय बे हाजों लिरना होयोना गुदुं गुदुंफोरखौ बियो बेहाय बियो लिक जानो हाथों आरो गना हाथों दैया माबाया ओ मा ओ बार हाब हाथों होननानै दैखौ होनाय जायो माबे आरो बे दैखौ गुदुं जाबा गारबाय थानांगौ आरो दै गुसु होबाय थानांगौ नङाबा खामफावोनो नो मिथिगौ नोंथाङा औ दैखौ सोलाय सोलाय होबाय थानांगौ आरो औ सोलायनांगौ गुदुं जादोंबा हनै आरो गोदान गारनानै बेखौ
औ औ फायेप होनांगोन ना आरो नोंथां?
औ पाइपजोंसो ओंखारो पाइपा गाज्रि जोंनि प्लास्टिकनि पाइपआ गाज्रि बेखायनो औवानि हासुंफोर बानायबा
औ औ-औवानि हासुंजों बानायनायखौ गोदो गोदाय ओं नुन
नङा औ आ आथिखालाव पाइपनि बेफोर बाखो गाज्रि होबा गाज्रि मानोना पाइपआव बायदिसिना रासायनारि केमिकेलफोर थायो नालाय बेफोरो गलिनानै गुदुंजों गलिनानै फैबा जों बेखौनो लोंबा जोंनि देहाखौ खहा खालामो आरोना बेखायनो
औ नंगौ नोंथां औ मोजांसिन जायो।
नोंथा जोंहा समा जाबाय उनाव आरो मालाबा सम गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै।